हेलौ। खोनादो ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ औ गोजोनथों दे गोजोनथों।
दा मा मावगासिनो दङो।
आङो नै नोंथां माने सिलायावनो दङ एसे। थान्दा लादों आरो गोजोन बार लादों।
थाङा सम दंङोबा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि।
दा सावराय जागोन दे नोंथां।
उम नोंगौ नोंथां। जोंङो इडुकेसननि सायाव सावरायगोन जोङो इडुकेसनखौ मानि थाखाय लानांगौ एबा जों इडुकेसन लायाबा जिउआव मा जानो हायो बे। बेनि सायाव नोंथांखौ एदसे बुंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जों मानि थाखाय फराय बरायनांगौ। एबाफ जोंनि जिउआव जुदिफ फराय बाथाय या जाायो।
औ औ नोंगौ उम जा नै इडुकेसननि बाथ्रा बुंनो थांबा
ओ जोंङो मिथिनांगोन दिनैनि मुगायाव ओ दिनैनिनो मुगायाव जुदि नोंङो सोलोंथाइ एबा इडुकेसन गैयाबा थांनानै थानो हानाया जोबोद गोब्राब सै मानो होनोबा दिनै मुगाया गोबां जौगाबायब उमबो जों गोदोनिफ्राय नायोबा दिनै मुगाया गोबां जौगाबाय बिनि थाखाय दिनै सोलोंथाइया मोनसे गुदि बेसिक जानानै फैदों मोनसे गुदि जाय सोलोंथाइ गैया बे मानसिया दिनैनि मुगायाव माने थाविनानै थानो हाया बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ थांनानै थानायाव नांथारगौ मानोना दिनै सोंलों थाय गोनां सुबुंआसो बे मुलुगाव थांनानै थानो हायो। बा थांनानै थानो हागोन गोखा नोंथां बेनिखायनो खौ लाथारनांगोन आरो।
उम
नोंथाङाबो सानो नामा बेबायदिनो?
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंगा बाथ्राखासो सैथो।
औ दा नोंथाङा नोंथाङाबो बेबायदिनो सानो नामा?
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो सानो।
औ औ औ दा बेनिखायनो आङो सोलोंथा खौ जोङो जेरैखि जाया धोनि गोरिब नोङो सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन बे मोनसे खुथिमोन। थाय लोगोसेनो सोलोंथाइ गोनां। जानो थाखाय जोंहा आथिखालाव ओ सरखार बा खुंथायाव थानाय ओ खुंथायाव थानायफोराबो दिनै जोंनो सोलोंथाइ मोनथायनि फ्रि मोनथाय गुदि सोलोंथाइ मोनथायनि थाखाय जोङो होनाय जायो मानोना जोङो दिनैनि मुलुगाव नुथायाव नायोबा गुबुनफोरजों फेर फाथिनो बा गुबुन हादर फोरजों नांनो थाखाय जों सोलोंथाखौ नांथारगोन सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बे मुलुगाव गावखौनो गाव सासे गोख्रों एबा गोरासिन सुबुं हिसाबै गायसननो जोङो हानाय नङा नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां।
मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों गावखौ साबसिनै हामसिनै बा गावनि जिउखौ जोङो मोजांसिनै दैदेनलांनो हायो जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया बिनि आव दिनै मुलुगा मा जालांदों दा दिनै मुलुगाव मा सोलिगासिनो दङ बियो बिनि जेबो उदिस मोना एबा मिथि मोना जाय सोलोंथाइ गोनां बे सुबुङासो दिनै मुलुगाव मा जादों एबा मुलुगाव माया सोलिगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बियो साननो हायो आरो गावनि जिउखौ साबसिनै हामसिनै दैदेनलांनो थाखाय हायो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ दिनै मानसि महरै जोंनो नांथारगौ आं बेबायदि सानो।
नंगौ
ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो माबायदि लानांगौ?
जार नोंथां। नोंगौ जों सोलोंथाइखौ मानि थाख जे लानांगौ होनोबाथाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। नोंगौ जों दिनैनि दिनाव सोलोंथाइखो-सोलोंथाइखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जेनेबा जोङो जोनोम जानायनि उनाव एबा जोनोम जानायनि उनाव जों जेब्ला स्नि बोसोर जायो द' बोसोर जायो बे समाव जों जेब्ला इस्कुलाव थांदोंमोन एबा जोंनि गारजेनफोरा बे समाव जोंखो फरायसालियाव हेगारहरो। जेब्ला जों फरायसालियाव थाङो अब्ला जोङो उन्दै बोसोनि अब्लाना गोदोनि जुदुनिखि गोदोनि जेथुनिखि फरायसलि एबा फरायसालि बा दानि फरायसाफ्रा फरायसालि गोबां सोलोंखौ जों नुनो मोनदों एबा डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनदों जों गोदोनि जुदि जों सोलोंथाइ लादोंमोन अब्ला बै समाव जोङो फरायसालिफोराव माखासे जों बस्था लानानैसो जों फरायसालियाव थांङोमोन नोंथां। नाथाय दानि दानि दिनाव जों माखासे इदिनो जोंनि माखासे सरखारफोरा एबा जोंनि खुंगायाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोर-दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबाव जों माख फारसे जोङो बिल्डिं फोराव एबा जों माखासे फांखानि सिङाव जों फरायनो मोनदों नाथाय जोंनि दिनाव जोबोद दि नङामोन जे जों बस्था लानानैसो सो फरायसालियाव थाङोमोन। जोंनाव जेब्लायबो जेबो जोंनि न'आ एबा जोंनि फरेस्ट सालिनि रुमा ओरैबायदिमोन जे औवानि बेरामोन एबा जों थिं जिला जिथाफोराव जोङो थोरिनि न'फोराव फरायनो मोनदोंमोन नाथाय दानि दिनाव ओरैबायदि जाबाय दे जोंनि माखासे फरायसालिफोरा खोब मोजाङै पाक्कानि गोम गोम बेफोरबायदि जाबाय एबा डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बे जेब्ला फरायसालियाव थाङोमोन जों माखासे द्रेस गैयामोन जों माखासे जोङो बेफोरबायदिनो जानला मोनलायै माखासे सेन्दाल गैयामोन बेफोरबायदिया जोङो माखासे बेफोरनो थाबायलाबायनानै जों फरायसालियाव थाङोमोन। नाथाय दानि सरखारफोरा माखासे हेफाजाबनि गेजेरजों इउनि फ्रम होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों एबा सरकारानो ड्रेस होनानै जों होनायखौ नुनो मोन्दों दानि फरायसाफोरा गोबां स्ट्रंयै एबा इस्ट स्टेन्डारै जों फरायसालि थाङो जेरै जुथा गाननानै फाइ गाननानै माखासे इस्ट्रङै जों थांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोंनि दिनाव बैफोर सुबिदाया सुबिदाया सुबिदाया गैयामोन। गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायावबो जोंनो इडुकेसननि गोनांथि नांगौ। नोंगौ जोंनो इडुकेसनखौ मानि थाखाय नांगौ होनबाथाय जोंनो बेफार फालांगि मावनोबो जों इडुकेसनखौ नांगौ आरो जाय मानसिया इडुकेसन गैया एबा बे मानसिया जिउआव माब्लाबाबो मुगायाव एफ। बेयाव ओरैबायदि जौगाबाय दि जाहाथे नों इडुकेसन गैयाबा नोङो दावगानो हाया गुबुन दाबसे जायगानिफ्रायनो गुबुन दाबसे दावगानो हाया ओंखायनो जोङो जोंनि थाखाय इडुकेसना गोनां। नोंगौ गोदोनि सुबुंफोरा एबा जोंनि आइ आफामोना इडुकेसनखौ बारा गुरुथ्त' होआमोन। इडुकेसननि बारा नलेज गैयामोन एबा एसेबां फरायामोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय दानि दिनाव इडुकेसना माने फरायनाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो नोंथां। दिनै जोङो आबाद मावनो आबाद मावनोबो जोंनो इड इडुकेसन नांगोन जों दाबसे जायगायाव नोङो बेरायनोबाबो हाथाय बाजाराव थांनोबाबो नोंनो इडुकेसन नांगोन बे जो आबाद मावनायाव खौ जोंनो दिनैनि दिनाव इडुकेसन सन एबा फरायनायनि थाखाय जोबोद गोनां। आरो सासे मानसिआ नोंसन गैया बे जिउआव आरो दावगानाय हाया। नोंथां। नोंगौ इडुकेसनखौ जोङो नोंगौ खायसे गोबां मानसिफोरानो इडुकेसन एबा जों फरायनानै माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना माखासे साख्रि मावनानै गिदिर गिदिर साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। डक्टर इन्जिनियार सोरबाबा पायलट बायदि बायदि बिदिनो फरायनानै माखासे साख्रि लानायखौबो बे समाव एबा गावनि आथिङाव जोङो गसंनायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जायफोरा गोबां सुबुंफोरा बेदिनो फरायदों फरायनानै खायसेया आन्दार मेट्रिक जादों खायसे बिए पास जादों नाथाय बैफोर सुबुंफ्राबो दिनै आबाद मावनानै एबा गावनि संसारफोरखौ जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जों इडुकेसनखौ जोंनो नांगौ इडुकेसन गैयाबा नोङो जिउआव जेबो जाया दिनै नों मबाइल गंसे थुनो थाखायनो नोंनो इडुकेसननि गोनांथि दिनै इडुकेसनखौ लानानैनो जिउआव दावगानो हादों एबा इडुकेसननि थाखायनो दिनै मुलुगा जौगगादों एबा हादरा जौगादों दिनै इडुकेसन गैयाबा जोङो जिउआव दावगानो हाया आरो सासे लाइमोना एबा सासे गथ'आ एबा सासे लाइमोना एबा सासे सुबुङा इडुकेसन लानाया जोबोद गोनांथार आरो इडुकेसन गैयाबा जिउआव दावगानो हाया आरो जों इडुकेसनखौ लानांगोन आरो जोङो गासैबो फरायसाफोर लाइमोनफोर एबा उन्दै उन्दै फरायसाफोर जों बिथांमोनखौ जों बुजायनांगोन बा जों बिथांमोनखौ जों रोङिखो फोरोंनांगोन नोंगौ जों गोदोनि दिनाव नुयोमोन जे इडुकेसन लानो थाखाय बा फरायनो थाखाय फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो नारा नाथा खालामोमोन। बिथां बिथांमोना खायसे सुबुंफोरा स्कुलाव थांनो नायामोन जोंनि समाव नुदों जों माखासे सुबुंफोरखौ जोङो फरायसालियाव थाङा थाङैनि थाङै सुबुंफोरखौ जों बोनानै लांलायनाय बेफोरबायदि जों बुनानै लांलायनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि जोङो गोदोनि दिनाव नुयोमोन।
नंगौ गोदोनि दिनाव जोङो गोबां गोदोनि दिन गोदोनि फोरोंनाय एबा गोदोनि फरायनाय एबा दानि फरायनाया एसे जों फारागखौ नुनो मोनो नोंगौ गोदोनि दिनाव जों अनलाइननि अनलाइननि गोदोसो अनलाइननि जुग नङामोन नालाय दा दानि दिनाव नों खौ जोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो जों माखासे जोङो फरायनो हायो अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो दिनै अनलाइननि गेजेरजों जों फरायनो हायो अनलाइननि गेजेरजोंनो जों माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो एबा जोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो ज जों न'आव थानोनो माखासे कम्पिउटारफोर लेपटपफोर लेपटपफोरजोंनो जोङो अनलाइन क्लास लानो हायो। नाथाय जोंनि गोदोनि गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन बेनिखायनो गोदोनि गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि अनलाइननि गेजेरजोंबा मबाइल मबाइलनि गेजेरजों लेपटपनि गेजेरजों बेफोरबायदि अनलाइन क्लास लानाया जोंनि गेजेराव गैयामोन। नोंगौ दानि दानि खुंथायाव थानाय फरायसाफोरनो थाखाय दिनै सरकारा साइकेल राननानै होदों दिनै इउनिफर्म होदों दिनै सानसेनि आदार एबा सानसेनि जिथुनाखि फरायसालिनि जानायनि आदार बैफोरखौ फरायसालिफोरा एबा खुंथायाव थानाय सरखारफ्रा दिनै होदों नाथाय जोंनि दिनाव बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लाग्राफोरनो दिनै बोसोरै बोसोरै स्कल स्कलारशिप होनाय जादों एडमिसननि थाखाय फ्रि एडमिसननि थाखाय दिनै इडुकेसननि सायाव सरकाराबो ओरैबायदि गोसो होदों माने माखासे बुस्थुफोरखौ माने फ्रियावनो होनाय जादों जेरै बिजाबफोरखौ बिजाबफोरखौ सरफ्रा फ्रियावनो होनाय जायो गोदो जोंनि दिनावथ बेबायदि फ्रियावनो होआमोन बाय बायनानैसो जों फरायनांगौ मोनदों नोंथां बायनासो जों बिजाबफोरखौ फरायनो नांगौमोन खोनादों नोंथां? नंगौ जों गोदो हिनजाव जों बिजाबफोरखौ बायनाजोब फरायनांगौमोन दानि दिनाव जोङो बायनायनि जेबो गोनांथि गैलिया गोनांथि गैलिया दिनै गोसोबायदि जों फरायनो हायो गोसोबायदि थांनो हायो जेनै जोंनि अनलाइननि मुगा अनलाइननि गेजेरजोंनो गासैबो एडमिसनफोरा दिनैनि दिनाव इडुकेसननि सायाव जाजोबो बेनिखायनो जों इडुकेसनखौ लानांगौ इडुकेसनखौ लानानै जों जिउआव दावगानांगौ इडुकेसनखौ लानानै जों जिउआव जाफुंसार जानांगो आरो फरायनानैनो जों जिउ साफा साफा जा जाफुंसारफुं जानांगोन एबा जों सासे गोख्रों दैदेनगिरि जानांगोन सोरबाबा सा सा फरायनानै साख्रि मावनांगोन सोरबाबा डक्टर इन्जिनियार खालामनांगोन सोरबाबा आबाद मावग्राबो जानानै आबाद फोथारावबो ओंखारनांगोन जाहाथे जोङो फरायनांगौ जों फरायनानै ज जिउआव दावगा दावगानांगौ आरो जोङो जोंनि उ न्दै उन्दै फंबाय मोनखौन एबा लाइमोनफोरखौ जोङो फोरोंनांगौ नों रोङिखौ फोरोंनांगौ
औ नंगौ नोंथां नंगौ
गेदेरखौ गेदेरखौ मान होनांगौ बेफोरबायदिनो जोङो सलिलांनांगौ आरो जेब्लायबो जोङो इडुकेसननि सायाव एवारनेस खालामनांगौ जेरै जोङो फरायनानैल नङा जों जेरै गेलेनानैबाबो गेलेनानैबाबो जों जाफुंसार जानो हायो जेरै जोंनि गेजेराव जोङो फुटबल गेलेनायानो होन क्रिकेट गेलेनायानो भलि गेलेनाय नों काबादि गेलेनायानो होन बफोरखौबो जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जों फरायनायनि गेजेरजों जों गेलेनायखौबो जोङो थाफानांगोन लोगोसे जोङो हारिमुफोरखौबो जागोन दे नोंथां